औ नोंथां।
गादों ने।
नांगासिनो। बुं खबराथ मोजां नानो औ। नोंहालाय।
आंनाबो दंथयो थिगानो। दाथ दैज्लां बोथोर सौहैबाय नङा होमबा औ। आबादनि।
औ जागोन दे दैज्लां बोथोरनि आबादनि सायाव
औ औ आबादाथ' जेनेबा एंगार हायै जोंनि आसामाव माने सेभेनथि फारसेन्स आनो आबादजों आबादखौ आबादजों लोब्बा दङ। थिग बे बायदिनो बरफ्राबो गोदो गोदायनि फ्रायनो आबादखौ मावबोदों नङा होमबा? बे मे सेंनियानो जा बा दै ज्लांनियानो जा जा बांसिन बर'फ्रानो आबादनि सायाव सोनारनानै जिउ खुंबोदों। खम बिबांनिफ्रालसो सो माने साख्रि बाख्रि मावनानै नखर खुङो नाथाय बांसिन गामि मानसिफोरा बा बर' सुबुंफोरा सेबेन्टि पारसेन्टसोआनो दिनैनि दिनावबो आबादखौनो सोनारनानै जिउ खुंबोदों। आबाद मावनानैनो जिउखौ दैदेनबोदों आरो दा
फाथ आबाद मावनाय जोंसो माने ओ जोङो जोंनि गांनाय उखैनायफोरखौ माने
औ जोंनि गोनांथि जानाय फोरखौ सुफुंबोदों बा संसारखौ दैदेनबोदों। दा दाथ' दैज्लां सफैबाय गोबाङा खोथिया फोबाय नङा होमबा? बा सोरबा बे दासो सो फोदों। दा खोथिया फोनांगौब्लाथ जोङो माने दैयाव सोमग्रोनांगौ जा सै नङा होमबा? दैयाव हरनै सोम नानै ओमफ्राय बेखौ बोखांनांगौ जायो। ओमफ्राय बेखौ जुदि गाजाया बेर बायब्ला बेखौ हर ओ सानसे दोननानैनो जोङो माने हालौनानै दोनखानाय, जाय जायखो थिया फोगोन बेवहाय जायखौ खोथिया थिलि होननानै बुंनाय जायो। बे जायगायावहाय आराम हाखौ फोमोननानै मै होनानै, बे सोमनानै दोनखानाय माइज्लि, माने गाजा बेरनाय माइज्लिखौ जोङो सारनानै होनाय जायो नङा होमबा,
नंगौ औ।
थिया थिलि होननानैबो बुंनाय जायो। माने बर'नि, माने माबा आनजादफोराव फैबाय थायो माने। बड साबजेक्टआवहाय माने खोथिया फोग्रा जाय माबा
ओ खोथिया फो फोनो थाखाय दोननाय माइ,
खोथियाफोरा जायगायाव मा बुङो? होनलायनाया,
अ खोथिया थिलि आदसा अ,
है बिदिनो बियो।
आरो रे खोथिया। फोनो थाखाय हायो दोननाय जोलैखौ मा बुङो?
औ माइज्लि हौ, औ ओमफ्राय बिदिनो ओरैनोथ' खोथियाया जेनेबा मास मोनसेफोरावनो गायजानाय जायो बा। देर मास बेफोरावनो फ्राय। गायोआनो। दा नोंथांमोननिसि मा मा माने माइखौ गायो?
जोंनिथिंथ' ओ - ओ माइनि नाम बेलेग बेलेग नाम।
औ औ माइनि गुबुन गुबुन माइनि गुबुन गुबुन नाम।
आदसा जोंनाथिं। जादु गायो। जादु माइ आइजं माइ खेस्र माइ। आरु दायो गोदान गोदान माबा माबि ओंखारबावदों नामा।
औ।
जिखुनु जा बेनो आरो ना। आसुबो गायो जोंनाथि आसु माइ।
अ एखौ इसे सिगां। गायनाय जायो मानि दा बायदियाव हानाय हानो मोनो आरो।
बैखौहाय गायनो।
औ दैज्लांनि माइखौ जोंनिथिं ओरैनो। रन्जित बिसमुखि दायो। बेखौ गायनाय जायो आरो। ओमफ्राय इदिनो सल्ल मासुरि बेफोरखौ जोंनि सिं फ्राय गायनाय जायो दायो बर्थमान
आतसा बे सल्ल मास्रिया माबाय दि बियो।
सल्ल मासुरिया ओरैनो गाहाय गाहाय जायो माने मोजां जायो बे आबादा खिन्थु। बिगायाव इदिनो बिस गाहाम फैयो ओमफ्राय मोजां जाथारबा थ फसिसानो थाङो। औ। मोजां जाथारोबा पसिस मन गाहाम फैयो बेयो। बिसमुखियाबो फैयो मोजांनो। नोंथाङा माइ गायफेरबाय ने?
औ गायबाय गायनायाथ।
औ माइ गायनायावहाय
माइ गायनायावहाय
उम माइ गायनायावहाय माबायदि रोंगौथि गोनांथि जायो?
माइ गायनायावथ मा रोंगौथि दं नांगौ माइ गायनायावहायथ जेबो माने मोनथिनानै लाबानो जाबाय माबायदि गायो बेखौहाय। गेदेरफोरनिफ ओमफ्राय नायनानै। माने गोरोंफोरनिफ्राय नायनानै इरैनो इदि थ जेबो गैया। बोरैहाय थुनां गौ। बेसे गोजान दोननां गौ बेसे गोजाननि उनाव गायनांगौ बिदि गायबानो जाबाय आरो
औ
आंबो गायो गायनाया खिन्थु आंना ओ बिदि जायो गायनाया दाउब थाबायनो लामा दोनलाङो
अ बेबो गायबाय गायजेननायाव जाया गायबाय थाबास जालाङो बिबो जिसिनो गायबाय थागोन इसिनो माने गोख्रोंथियाबो बारायो
औ नंगौ
औ नोंथांनि बायदिब्ला माइ गायनाय मफ्राय खोथिया फुनाया साबसिन ना खोथिया फुनायनिफ्राय माइ गायनाया साबसिन
माइ गायनायनिफ्राय आङो खोथिया फुनायखौहाय मोजां मोनो जुदि दै गैयाब्ला ओमफ्रायहायो खोथिया फुनायाव दै दङबा बेखौ बायो गेलेनो मोजां मोनो फुनायाव खोथिया फुनायाव दै दङबा बिराद मोजां गेलेनो मोजां मोनो आङो ओमफाय दै गैयाबा फुनो मोजां मोनो आरो स्राव स्राव आराम जायोनालाय ओमफ्राय गायनायखौ बायो आङो
नोंथांमोनथिं ओरैनो खोथियाखौ आइजो फोर फुयो ना हौवाफोरा फुयो
अ खोथियाखौथ आइजोफोरानो फुयो ओमफ्राय दायो थ सोरबा सोरबा माने सोरबा सोरबा हेफाजाब होनो थाखाय आइजोफोरनि अनगायैबो हौवाफ्राबो फुयो
औ
बिदि मा होनो हास्लाबा जायो बा माने बाहाय जेबो फाराग थाया आरोना हौवाफ्राबो फुनो हायो हिनजावफ्राबो फुनो हायो नाथाय आं बांसिन नुनायाव जोंनाथिं सोलिनाय नुनायाव हिनजावफ्रानो बे हौवाफ्रा फुवा आरो
फानो फुयो
आरो आं सोरखौबा सोरखौबा माइ गायनायबो नुदों हौवाफोरखौ।
औ माने समा थासारिखौ लानानै गायबाय। हास्लाब्ला नालाय ओ
नाथाय आंथ बारा मिथिया माने थांनाय जाया नालाय। बां बारा
औ जोंनिथिंथ ओ सिगांनि बायदि मोसौजों हालौवनाय बे फोर गोमालांनो हमबाय। न'खर न'खर मोसौआनो गैबांला। दायो गोदान मुगा नोखानो बे टेक टेक्टरफोरजोंनो एवनानै गायनाय जायासै आरो फ्रायानो। नोंथां मोननिथिंलाय माबायदि?
जोंनाथिंबो बिदिनो ओ माने हो मोसौजों हालेवोबा बिराद गोबाव लायो नालाय। बेखायनो खेबसेनो ओ टेक्टरजोंहायनो ओ बिदिनो दस बिगा बिदि फन्द्र बिगा बिदि खेबसेनो बिदि गायग्रा सर जाबाय आरोना। माने खेबसेनो हालेवबाय खेबसेनो गायबाय।
औ दानिया हास्लााब्ला मोसौजों हालेवबा गोबाव जायो आरो टेक्टरजों हालेवबा थााब हायो। इसेल समनि गेजेरावनो गायनो हायो आरो आरो दाथ हाजिराफोरबो मोन बांला जेनेबा बेनिखायनो आरो बो बोथोराबो थिनला नेनो बयबो बेस्थ जाजोब्बाय गुबुन गुबुन खामानियाव। बिनिखायनो जेसे हायो बयबो थाब गायखांनो हानिख
औ आरो गायखांनायनि उन उनाव नों नोंथां मोननिजोंहाय हाल जांख्रा जाय ना जाया?
अ जोबथा सानाव माइ गायै गायै गायनानै जोबथायाव जायो। जानायालाय। औ बेखौ गोदो गोदायनिफ्रायनो फालिबोदों। ओमफ्राय जि नांगोल जांख्रा माने औ गायै गायै गायनानै जेनेबा लास्टआव जोबथायाव गायग्राफोरखौ माने जाहोस्रां खुसिजों फुरथिजों
औ मा मा मा मा जाहोयो बेहाय माबाफोर मोनसे जाथारनांगौ हाल जांख्रायाव होननायनि मोन मोनसे जाग्रा बुस्थुफोरबो दं नामा?
बिदिथ गैया ओरैनो नांगोल जांग्रा खालि जेनेबा बिदिनो ओ ओ एसे बिगोमाया एसे सनमान लानायनि गेजेरजों एसे दाबसे खनायाव बे माइखौ थुनाय जायो ओमफाय उनावहाय बयबो गायो ओ गायखांजोबनानै ओमफ्राय बे गायनाय गायखांजोबहां जानाय समाव बयबो इदिनो खुसिजों हाब्रु फुनलायो मोदोम मोदोमफ्राव मो मोखांफ्राव बिखुंफ्राव बिदि ज इन्टारेस्ट खालामो ओमफ्राय बेखाय गाय गायनानै जोबथा इसे आग्लायनाय माइखौ बिगुमाया नआवबो लाना फैयो ओमफ्राय बाख्रि इदि गानाव दोन हरोओमफ्राय जोबथायाव बयबो बे जाय नाव नांगोल जांख्रा जादों बेयाव गायग्राफोरा इदिनो जा जानाय लोंलाय खालामलायो आरो
होम बे माइखौ माइ जे गायनानै दोनो बेखौहाय सिगांनो गायो ना उनाव गायो?
माइ गायनानै दोननाय
औ बेजे बिगुमाया माइ गायो ना
अ बै माबायावहाय जेनेबा बि जेनेबा मा होनगोन बे जांख्राखालि जेनेबा सोरबाबा बिदिनो सिगांनो गायखाय खनायाव बास सोरबाबा लास जोबथानायाव आरो ना गायै गायै जोबनानै खनाफारसि बेयाव बेवहाय गायनानै दोनबोयो आरो एसे गायखनो आरो ओइ आग्लायनाय खोथियाखौ लानानै फैयो आरो
अ
दा आथिखालनि मुगाजों आबाद मावनोब्ला दानि जुगनि आबादारिफ्रा माबायदि-जों खारफानांगोन सानो नोंथाङा
होन दानि मुगायावहाय दा जि सोलिदों बेजों खारफायो साबसिन जागोन नामा
औ गोनोखो मुगानि ओंखा थारनायफोर जेथिखोफोरखौ बाहायनानै बा मोजां माने हासार बायदिसिना बाहायनानै नङा होमबा
औ
दे नोंथां खमाबो जाबाय उन समाव रायलायनोसै दै
जागोन दे